नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों।
मा खालामदों नोंथाङा?
ओरैनो ओरैनो जना दं र' नोंथांङालाय?
औ आंबो दोङ र' ओरैनो
औ
होमबा जों दा मानि सायाव सोावरायनो सानदों नोंथां?
नोंथाङा नोंथाङा बुंना होदो मानसियाव सावरायनो सानदों।
अ जों होनब्ला बैसागुनि सायाव सावरायनोसै नामा?
अ सावराय जायो ।
अ उम बैसागो बैसागो होनब्ला मा बुजियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो आंनो ।
नोंथाङा फोरमायग्रोसाय एसे माने
अ होमब्ला आं बुंग्रोनांगौ नामा?
औ बुंग्रोनो होलाय एसे
अ बैसागो होनब्लाथ' जोङो जोंनि बर'निनो दोरोङारि फोरबो होननानै मोनथिनाय जायो ।
औ औ औ
औ बैसागुखौथ' जोङो बैसाग बैसाग दानावनो खुंनाय जायोना
औ
उम बैसाग बैसाग बैसागनि गिबि सानखौथ जोङो मोसौ मोसौ बैसागो होनना मोनथिनाय जायो नङा होमब्ला
औ
अ जि जि सानाव जों मोसौ थुखैयो बेखौनो जों गिबि बैसागो एबा मोसौ बैसागो होनना बुंनाय जायो आरोना
उम उम
मोसौ मोसौ बैसागोनि मोसौ बैसागोआव जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना खोनायाखै नोंथाङा खोनादोंना हेल